हेलौ खोनादोंना? औ।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
नै गामियावनो दं।
अ। गामियाव मा खालामबाय दं?
ओरैनो जिरायना दं।
अ।
औ।
दा अबावबा थांगोन?
ओ नोंथां माने सेन्टारथिं दसे थांसै खोमा।
आतसा ‌। सेन्टार ओमफ्राय ओंखाम है
ओंखाम जाबाय ‌।
बार'तायावनो मा ओंख्रिमोन?
आलु दालिसो मोनलै ‌।
आतसा आलु आरो दालि।
औ।
आतसा ओनिफ्राय नै बे माबायावहा फैया उदालगुरियावहा?
अदालगुरियाव थांगोन ‌।
इउ एन आवहा।
थांगोन थांगोन ‌।
माबा मिउजिक फेस्टिभेलाव मिउजिक फेस्टिभेलथ' नङा मा होनना बुङोलाय बेखौ वर्ल्ड मिउजिक दे नामा?
औ औ।
फैगोन दा?
औ।
नोंथाङाबो माखौबा रोङो नामा?
आं रोंङा आं रोंङा नोंथांङासो रोंगोन खोमा दानो हो नोंथाङाथ' दामनो रोंगौ खोमालै
एसे रोंसाबो एसे रोंनाया एसे मोजांलै
अ मा मा दामनो रोंङो नोंथाङा बुंलाय
दामसाबो इ गिटारखनो खाम फोरखोनो
हो
गुबुन गुबुन गुबुन बिदिनो दामो बिदिनो माखा
औ औ अब्लाथ' नोंङो बे दामग्रा आगजुफोरनि सायाव माखासे माने गियान दं नोंहा
माखासेखौथ' मा होनना बुंबावनो दा बिदिनो दामलाबायो
औ आंथ' मोनथिनायाव ओ अ
परियार दा रानिं सोलिगासिनो उम सिक्स इयार लानो होननानै सानदों मास्टार डिग्रि खालामनो होननानै
औ मोजां मोजां
उदालगुरियावनो जोंनियाव उदालगुरियाव
दा फैदो
बोथोरा मोजांबा
बोथोराथ' मोजां जागोन मानो मोजां जाया जानो
अखाया गोग्लैबाथ' अखाया गोग्लैबाथ' दिसथाब जायोना
नों कार गोनांआलाय माखो गिदोंबा
गिनांगौ जायो गिनांगौ जायो
नोंसोरनिथिंनिफ्राय फैग्रा दंथ' बहुत
दं दं दं
ओरैनो बार'थानि सिगांआवनो फ्रग्रामा सोर सोर सिं सिंगार बेखौथ' मिथिला आङो
औ।
माबायावहाय पस्टाराव नुनाय बायदिब्ला इलिसा दंदां।
ओमफ्राय। सोर सोरमोनथाय सिनायलायलांला।
उम बुंनांलायला दे।
नोंबो गायनो रोंदां माथो।
आं रोङालि जायफ्रा दामनो रोंगौ बिसोरसो रोजाबनो रोङो होननानैसो मोनथियो आं।
अब्ला अब्ला नों दामनोबो रोंखो। आरो नोंहा पकेटबो लाखानाय नोंथ' गोग्गोम रोंखाथारो बे
गोगोमथ' नङा एसे ओरैनो गाव रोंना थायोब्ला एसे मोजां जायोना देनां। माने ओरैबायदि आरो। गथ' गथायफोरा नङाब्ला इन्टारेस्ट गैयि जालांगोन ना देनां। नङासै होमबा। माबा जे बिफायानो जेबो रोङाबा फिसालाया जेबो रोङि जालाङोना।
औ।
बेबायदि आरो बेखौ साननानै एसे लादों आं। उनावहा जेन फोरोंनो हानाय बायदि
औ ओम गथ' गथायाइखौथ' गथ' गथायाइखौनो नों न'आवनो फोरोंनो हाबाय ओमफ्राय नोङो स्कुलफोर खुलिनो हागोन।
औ स्कुलाव खुलिनो हायो देनां।
सिङाव गोसो सानना दङ स्कुलफोर खुलिनायनि खोथा।
स्कुलखौथ' खालमानसि खुलिनायानो जागोन। ओरै सोनाबगालै। सोनाब माने सानजा
औ औ औ औ
सानजाथिंजाय खुलिनो होननानै सानदों जानुवारि प्राइभेट जागोन आरो बियो, औ बेयो। आं लानाया सरखारि ओं।
औ
बेयो प्राइभेट जाहैगोन आरो ओरैनो बुंनो थांब्ला सिक्स मान्थ डिप्ल'मा वान इयार ओमफ्राय टु इयार्सनि बे जाहैगोन आरो
बेबायदि सिस्टेमाव
उम सार्टिफिकेट होनो हानाय बेनिफ्राय गिटार थागोन बेयावहा बेनिफ्राय ताब्ला थागोन एनिफ्राय बिनि उनावहा भकेल थागोन। बाहायलिन थागोन ओमफ्राय ड्राम एरि थागोन। किबर्ड थागोन माखासे आगजु बेफोरखौ लानानै माखासे मास्टारबो नांगौ जा बाय नालाय दानिया बेफोरखौबो माने लांफानांसिगोन आरो मास्टारफोर एसे डिग्रि गोनां मास टार नायनानै
औ
लांनो होननानै सानदों। साब्रैसो साबासो जागोन जोङो गासै पार्टनारशिपआवहा
औ
औ मोजां जागोन।
मोजां जागोनखौनो सानदों आं सान
औ
बेनिफ्राय नोंसोरनियाव बिदि मिउजिकनि माबायदि भाबफोरा?
जोंनाव जायफ्रा गोसो दं बिसोरो सोलोंगासिनो। गोहोमाथ' दं औ जेरावबो दं गोहोमाथ मिउजिक गैयाबा बेखौथ आरो मा बुंनो ना जिउवानो निरासा औ
निरासाबाबो मिउजिक नांहैगौ जाहैबाय।
औ रंजानोबाबो मिउजिक दुखु जानोबाबो मिउजिक
ए बेबायदि आरो
नंगौ खोथाया
गासैबो हालोदावनो माने नांगौ जायो आरो बे बुस्थुखौ। ओ खोनानानै गाहामबो मोनो आरो रों बाराग गावनो माने एसे फिल्खौ बेलेग मोनोआरो
औ माबा मोनसे फारिलाइ जाब्लाबो नांगौ बेफोरखौनो रोजाब रोजाबनाय दामनाय-देनाय मु सुरनाय माने मोनसे बहुद गोनां इन्टारटेनमेन्ट आरो
औ बुंनो थाङोब्ला मोजांसो आरो
औ औ
गासिबो दुखु दाहाखो बिनि
हेलौ खोनादोंना
हेल'
औ नेटआ एसे प्रब्लेम खोनादों
दामग्रा देग्रा हेल'
औ औ नोंना नेटा एसे प्रब्लेम होदों खोमालै औ एसे खोनादों
जेबो नङा
दे बुं
खर' खालामना होबाय थादों एइ इन्सट्रुमेन्टफोरा मा मा दं होनदों आं नोंसिनियाव
दङ गिटार दङ ओमफ्राय पेट दं ओमफ्राय माबा केसिअ' दङ
ओम
बेफोरनो आरोना बेफोर मोनथामानो मेन आरो
मबे गोबांसिन दामो नोंलाय
बांद्राय रोङा नालाय आं दामनाय जायालै मालाबाल' एसे एसे बेखौबो बेखौबो बेखौबो एसे एसे बुरज्रावो
हेलौ
औ
खोनादोना
औ औ खोनादों
गासैखौबो एसे एसे रोंजोबो आरो
औ औ एसे एसे
बुंनो थाङोबोला नैबे जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिकआवनो हायेस्टनो आरो मिउजिसियाना
औ
बर'फोरनि गेजेराव आरो जोंनि उदालगुरियावहा हायसारो बिदि होन्नानै सेनसास बायदिबा आरो?
औ
माने थिंगार बायदिला सोनाब गालै सोनाबजायथिं बांसिनो आरो माबायावहा रोजाबगिरि हिसाबै औ रोजाबनि ओमफ्राय दामनायावबोला जोंनि उदालगुरिआव आरो जोंनि उदालगुरियाव आरो बिदि आरो
होनबाथ' रोजाबनायावबो ओंखारनांगोन?
औ रोजाबनायावबो दं दंनायालाय खना खनला अब्लाबो बांसिन बहुद बहुदआनो खम आरो जोंनि मिउजिक स्कुलावहा बांसिन सानजा साइडनि लाफैयो आरो सनिटफुरफोरनि उदालगुरिनि जायगानिया नो खोनादोंना?
औ
हेलौ
औ
खोनादोंना?
औ खोनादों
औ नेट प्रब्लेम दे दोनसै हबा न'?
औ